हेलौ नोंथां औ। खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों खोनादों।
गोनां आयदानि सायाव लानानै फोरमाय सावरायलायनो होनना सानदों सावरायजागोन ना नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन
औ दा जोंहा सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय ओ जोंहा माबादिहाय मा रोखोमनि आबादफोर मावनानै जोंहा जानाय जायो बा माबायदिहाय आबादफोर मावनाय नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखौ नों ङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोबोद मोजां सोंथि दा जोंनिया आबाद होनना बुंङोब्लाथ' जोंनिया गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ।
जेरैहाय दा दैज्लां बोथोराव जोंनिया माइ आबाद मावगासिनो आरो मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय बा मेसें बोथोरनि आबाद आबाद मावनाय बेबायदिखौ जों नुनो मोनो आरोना बायदि रोखोमनि
औ औ।
दा नोंथांखौ आंङो नोंथांनि सेरायाव दा माइ आबादनि बागै एसे फोरमायनो सानदों।
औ औ फोरमायजागोन नोंथां।
औ नोंथां जोंनो माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो नांगौ जानाय मुवायानो जाबाय हा नांगौ। खोना नोंथां।
औ औ।
हा नांग्रोगोन बेनि उनावहाय जोंङोनो नांगोन जा माइज्लि माइनि जोलैखौ जोंङो नांदों आरो जोङो माइनि जैखौ खौ गिबियावनो हायाव हाखौ फोथारखौ एसे दखलसे एवग्रोनानै बेवहाय माने खैथायया फोग्रोनाय जागोन आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ।
खैथा बोखांनायनि उनाव जेब्ला खैथाया से मास बा देर मासनि उनाव बेखौ जोंङो फुनाय जायो आरो
जायो जायो।
औ बेनि उनावहाय जोंङो जा माइ गायनो गोनां आबादथिलि बेखौ जोंङो ट्रेक्टरजों बा मोसौजों नाय एवनाय जायो आरो ना नोंथां।
जायो जायो औ
औ जोंङो बेखौ गोदोथ' ओ मोसौजोंसो एवोमोन। नाथाय आथिखालाव ट्रेक्टर ओंखारबाय नालाय ट्रेक्टरजोंनो एवनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो। ओ मायावबा मायावबा बा नुयो जे मोस जजों एवनायखौ जोंङो खायफा खायफा जायगायाव नुयो। नाथाय बांद्राय एवला आरो मोसौजों। दा आथिखालावथ' ट्रेक तेक्टल बा ओ ट्रेक्टरजों नुनो जों नुनो मोनखायो जिहेथु। ट्रेक्टरजोंनो गोबां बा खम समावनो जायो बेनिखायनो ट्रेक्टरजों एवनाय जायो आरो।
औ
थिग बेबायदियैनो ओ जोङो एवग्रोनना लानांगोन एवग्रोनाय नुजा जों खैथा फोनाय बेखौ जोंङो फुरोनांगोन आरो नोंथां।
औ
औ बेनि उनाव औ बेनि उनावहाय खैथा सखांनायनि उनाव जोंङो जा माबाखौ एवनाय दङो बेखौ जोंङो फोमोनग्रोनांगोन हाखौ। फोमोनखांनायनि उनाव बेवहाय एसे एसे जा गायनायनि सिगां ओ हाग्रा गोरलै रज'नो मोनै रज खम माने जों बेखौ ओ ओ मा होनैखौ बहुद सारग्रोनांगोन आरोना मुलि।
आं हासार रुनो होनांगोन हासार रुनो सारखांनायनि उनाव जा माइ गायनाय जा खोथिया फुनाय दं बेखौ जों गायनांगोन आरो।
खोनादोंना नोंथांङा? औ बेनि उनावहाय जोंङो जा उम माइ माइ गायखांनायनि उनाव बेवहाय जेन एम्फौ एम्फौ बाया बा हाग्रा रजवा बेनि थाखायनो जोङो माइ गायखांनाय लोगो लोगोनो मुलि सारनांगोन आरोना नोंथां।
औ औ जेब्ला बेखौ माइ गायखांनायनि उनाव जोङो बेरा उनु दुंनांगोन। जिहेथु मोसौ बोरमाफोरा हाबनो हायि बायदि जों माने ओ बेरामखौ दुंना दोन नांगोन आरो। औ बेनि उनावहाय बेरा दुमखांनायनि उनाव जेब्ला ओ
बा दान बा द' दाननि उनाव बा दान द' दान बांद्राय लाद्राया ओ ब्रै दान बा बा दान बेनि गेजेराव माने बेनि उनावहाय ओ जेब्लानाखि माइया मोनगोन ओ गुजि जौखोन्दो बा दाइनजि जौखोन्दोसो माइआ मोनगोन अब्ला बेखौ हानाय जायो आरो। नोंथां। औ बेखौ हाखांनानै जोङो ओ आगोलथ' खासिजोंनो हायोमोन नाथाय आथिखालाव मेचिन अंखारदों नालाय मेचिनजों हानाय जायो जायो आरो। औ थिग बेबायदिनो जोङो ओ बेखौ हाखांनानै लाबोनायनि उनाव उनावहाय जोङो माने ओ मारा नानाय जायो आरोना नोंथां। मारा नानाय जायो ए बेनि उनावहाय ओ जोङो मारा नाखांनायनि उनाव बेखौ जोङो ओ सौनो थाखाय बा ओ मिलफोराव सौना लांनो थाखाय गिबियावनो जोङो माइखौ फोरानग्रोनांगो फोरान फोराननांगोन आरो ना औ बेनि उनावहाय फोरां खांनायनि उनावहाय जोङो जा माइखौ मिलावहाय जोङो सौनो लांनांगोन। बेनि उनावहाय जों माइरं महरै मोननाय जायो आरो बे माइरंजोंनो जोङो ओ फिथाइ फिथा गुदिबो देनो हायो ओंखामबो जानो हायो बा जोङो जों लोंनाय जोमाय जोमायखौबो जों सावनो हायो आरो नोंथां।
औ
औ थिग बेबायदियैनो आरो बेनि उनावहाय जोङो जा बे माइखौ जोङो फाननानैबो जों रां आरजिनो हायो आरोना जोंनि न'खरखौ सुंथानो हायो। औ बेखिनियानो ओ नोंथाङाबो एसे आबाद मावनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
ओ नोंथाङा बुंलांखानाय बायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जों नुनोमोनो नोंगौना नोंथां।
औ नंगौ
बेे रोखोमैनो जोंहा आ बायदिसिना रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। दा बै रोखोमैनो जोंहा खायसे खायसे आबादफोराबो जोंहा बोथोर लानानै बोथोरखौ आ थिग बेबायदिनो जोंहा बे दैज्लां बोथोरबावहाय माइ आ
औ
औ नंगौ नंगौ थारैनो
बेदि अनगायै दैजां बोथोराव ओ बानलु बायदि बायदि रोखोमनि जेरै बिलाहि थाइजौ जोगोनार फानिलाव बायदि बायदि आबाद मावनायखौ नुनोमोनो नङा होनबा
औ नंगौ
जोंहा मेसें बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंहा जे जेनोखि मेसें बोथोराव मावखांनानै जाहा माइ आबादखौ जोंहा हाखांनायनि उनावहाय जोंहा बै माइ आबाद मावनायनि हाखांनायनि उनाव बै फोथोराव जोंहा लोगो लोगोनो जोंहा बेसर आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ थारैनो
औ थिग बेबादिनो बेसर आबादनि अनगायैबो जोंहा जुखाम गम बायदि रोखोमनि आबादखौबो मावनाय नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा बे मेसें बोथोराव होनानै बुङोब्ला आलु आबादखौ बांसिन नुनो मोनो नङा होनबा आलु आबादनि अनगायैबो बा कबि बान्दा कबि बायदि बायदि जेरै अल कबि मटर बुट बायदि बायदि रोखोमनि जोङो आबाद मावनाय जानायखौ जों नुनो मोननो एबा जानायजों लोगोसे जोंहा आबाद मावनानै फाननायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा थिग बेबादिनो जोंहा आबाद मावनानै बायदि रोखोमनि नांगौ बिबांनि रांखानथि आरजिनो हायो एबा खामानि मावनो हायो नङा होमबा आबाद मावनानै
औ नंगौ
थिग बेबादिनो जोंहा आबाद मावनाय होननानै बुब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइनिबो आबाद जों मावनाय नुमोन जेरै बैग्रि आबादखौबो जों मेसें बोथोराव मावनाय नुनो मोन दों नङा होनब्ला नोंथां
औ नंगौ
औ औ थिक बेनि उनावहाय जोंहा बैग्रि आबादनिफ्राय लानानै जोंहा थालिर आबाद मावनाय नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा बायदि रोखोमनि सानि आबाद मावनाय नुनो मोनो केसेरापा बरातमनि बायदि बायदि रोखोमनि जेरैहाय जोंहा थालिर आबाद मावनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नङा होनबा नाथाय अब्लाबो जोंहा आबाद मावनायखौ नुदों मोनो बेजों लोगोसे खोब मानि आबाद माव नारें खमलानि आबाद मौसुमि आबाद बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा बे फिथाइ सामथाइनि आबाद खौ मावनाय नुनो मोनो नङा होमबा दा बे रोखोमयैनो जोंहा आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा बायदि रोखोमै आदब खायदा बाहायनानै जों आबाद मावनो हायो नङा होमबा जेरैहाय जोंनो नांगौ बिबांनि आबाद मावनानै जोंहा नांगौ बिबांनि जोंहा दै जगायनांगौ जायो आबादफोराव नङा होमबा नोंथां थिग बेबदिनो जोंहा नांगौ बिबांनिफ्राय होयोब्लासो जोंनि आबाद बिबां आबाद फोरा एबा आबादाव जोंहा नांगौ बिबांनि फसल मोननो हागोन एबा फिथाइ सामथाइ जों मोननो हागोन दा बे रोखोमैनो जोंहा नुबावो जोंनि ओनसोलावहाय खानथालनि आबाद सुमफ्रामनि आबाद बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा आबाद मावनाय नुनो मोनो दा बै आबाद मावनायफोराव जोंहा जोथोन लानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि जोंहा आथिखालाव एम्फौ सुनाय नुनो मोनो फसलफोराव फिथाइ सामथाइफोराव बायदि रोखोमनि गाज्रि महर लानाय नुनो मोनो दंफां लाइफांफोराव जा आबादनि दा बैफोराव जोंहा जोंनि आथिखालनि जा गोनोखो मुगा बे बिगियान मुगाया आथिखाल गोबां रोखोम नि मुलि एबा भिटामिस दिहुननायखौ जों नुनो मोनो दा बैफोर भिटाम एबा मुलि फोरखौ जोंहा होनानै एबा जोथोन लानानै जोंहा आबाद फोथाराव होनांगौ जायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ थारैनो
बेबायदिनो जोंहा नांगौ बायदियै जोथोन लानायनि अन गायैबो नांगौ बायदियै हासार होनायखौबो जों नुनो मोनो जोंनि आबाद फोथाराव जेरैहाय जोङो आगोलहाय नुनो मोनोमोन जिबियारि हासारफोरखौ बाहायनानै जोङो आबाद फोथाराव होनायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा थिग दा जोंहा दा बे आथिखालनि मुगायाव जोंहा जिहेथु गोनोखो मुगा जाबाय नालाय गोबां बिगियाननि मुगाजों जोंहा गोबां रोखोमनि रासायनिक हासार बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा थिग बे रोखोमैनो जोंहा बायदिसिना रोखोमनि हासार बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। दा बैफोर हासारखौ बाहायोब्ला जोंनि आबादफोरनि जा बिफां लाइफां एबा फसल फोर मोजां महर एबा मोजां जाखांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना औ औ थिग बेबाददिनो जोंहा बेफोरखौ हयो थोजासे जोंनि आबादारिफोरा नांगौ बादियै जोंनि आ रांखान्थि बे बेलायाव जोंहा मदद मोननो हायो नङा होमबा नांगौ बायदि जोंहा आबाद फोर मोजां जायोब्लासो जोंहा जोंनि रांखान्थि बेलायाव बुङो थाङोब्ला जोंहा रांखान्थि मोननो हायो नङा होमबा जोंहा फसल एबा फिथाइ सामथाइ जायोब्लासो जोंनि आबा बादा मोजां जागोन नङा होमबा फिथाइनि थाखायनोथ' जोंहा आबाद खालामनाय जायो नालाय बेनि खायनो जोंहा नांगौ बायदि जोथोन लानांगौ जायो। बेनिखायनो जोंहा आबाद मावनांगौ होनोब्ला जोंहा आबाद मावनायनि अनगायैबो जोंहा आबादखौ जोथोन लानायनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा आबादाव जिहेथु जोङो बेरा होनांगौ जायो नङा होमबा जेन'खा जोंहा मोसौ बोरमाया जासेै जा एबा मोसौ बोरमाया हाबनो हायै बादि जोंहा नांगौ बादि जोङो बेरा हो नांगौ जायो नङा होमबा होमबासो जोंहा आबाद फोथाराव बायदि रोखोमनि मो सौ बोरमाफोरा हाबनो हायि बाददि जोंहा नेट नङाबा औवानि बेरा होनायखौ जों नुनोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ औ थिग बेबदिनो जोंहा जेरैहाय मैगं थाइगंनि बेलायाव बुङोब्ला जों खायसे खायसे आबाद एबा मैगं थाइगङा औवानि खाय एबा औवानि बेरा सां होनोब्लासो जोंहा थायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा थिग बेबादिनो जोंहा बायदि रोखोमनि औवानि सां औवानि बेरा होनानै जोंहा जोथोन लानांगौ जायो मैगं थाइगंनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाबो दा थिग बेबायदिनो जोंहा नुनो मोनबावो जेरैहाय जोंना बेसरखौ मानो। फोयो होनोब्ला जोंहा बेसरनिफ्राय आबाद मावनानै बेसर आबाद मावनानै जोंहा मैगं जानो हानायजों लोगोसे जोंहा जा मैगं औ मैगंनि उनावहाय जा फिथाइ सोमजियो बै फिथाइनिफ्राय जोंहा न'आवनो थाव गुबै मोननो हायो नङा होमबा जायखौ जों बुङो जानाय थाव औ औ औ थिग बेबादिनो जोंहा न'आवनो संनानै जोंहा थाव गुबै महरै जानायखौ नुनो मोनो। आथिखालावथ' जोंहा गोबां भेजालि ओंखारनाय नुदों मोनो नङा होमबा दारिमिनफोराव थाव गुबैफोरखौ औ थिग बेबादिनो जोंहा न'आवनो बेसर फोनानै जों आबाद मावनानै जोंहा थाव गुबै मोननो हानायखौ जों नुनो मोनो।